ओइ नोंथाङा खोनादों।
औ खोनादों।
नोंथांनिखौ आं जेबो खोनानो मोनाखै
खोनाखै?
नोंथांनिखै आं जेबो राव खोनानो मोनाखै।
अ आंथ' खोनागासिनो माथो।
ओ। नोंथांनि गामिया बहा मोनलाय?
मा बुंदों?
नोंथांनि गामिया बहामोनलाय?
जोंनि गामिया हजों सानजाहा।
नोंथांनि न'खरा माबोरै सोलिगासिनो दं दायो?
दाथ' गायनाय फुनाय सम गायनाय फुनाय सोलिगासिनो दं नै हालेवदों दिनै साननैसोनि उनाव खोथिया फुनाय जासिगोन। बेनि उनाव दा बर्थमान हालेवनाय जागासिनो आरो मैयाबो ट्रेक्टर सोबाय। बिदिनो बिगाबो बेसे हालेवबाय
नोंथाङा दानो जुलि लाथ'वा नामा?
जुलि लानायनि बाथ्राखौथ' दानो सानथ'आखै आं।
अ।
नोंथां नालाय मारै सलियो?
आङो दा साननैसो ओरैनो गोदाव सोराव दंलाबायो बेनिफ्राय आं जुलिनि सा फारसे सानदोंमोन ओमफ्राय जुलिनि फारसे साननायाव आङो दा सिख्लाखौनो नायगिरना मोनाखै। जायनि थाखाय आं दा जुलि लानो हायाखै। बिनिफ्राय आङो दा सासे सिख सिख्ला मोनबा जुलि लानायखौ सानबायमोन आरो न'खर संसार जानायखौ।
औ औ बेबायाददि थासारियाव दं आरो होनबा
औ औ
सम्फोर जाबाय नामा
आंनि बैसोआ दायो थामजि बारबाय ओंखायनो आङो सानो जेनेबा दायो न'खर संसार जानानै गोजोन संसार जानानै ग्रोम ग्रोम समाज जालांनो सानबायमोन आरो
नोंथां थांखियाबो गाज्रि नङा नंनाया दा हायोबाथ' नोंनि मोजांनिसो बाथ्रा
औ आरो नोंथाङा आंनिफ्राय माबा फोर मिन्थिनो लुबैबावो
दा नोंथांनिफ्राय आङो नोंथाङा मा मावगासिनो
आं सासे आबादारि आङो दैज्लां मेसें आबाद मावो आङो मेसे ओरैबायदि जोगोनार तरमुस आलु बिलाथि आलु
औ
बे बे मेसेंआव गाय
दा बेखौ गायनायनि गेजेराव मुलाम्फा मोननो हायो नामा
आं बेफोरखौ गायनानै आंनि नां नांगौखिनि मुलाम्फाखौ थांनाय खरसाखौ मोनफिनजोबो आरो बेजों लोगोसे आं एसे आं गाव जमा दोनथुमना लानो हानायनिबो राहाखौ मोननो हादों जायनि थाखाय आं एसे समायना न'बो लुनो लानो हाबाय, गारि-गुरा लानो हाबाय जायनि थाखाय आङो एसे मोजाङैनो न'खर संसारखौ जानो हाबाय आरो।
आदसा नोंथां आलु गायनो थाखाय सिगाङाव जों मा मा खालामग्रोनांगौ?
आलु गायनो जोङो सिगाङावनो हाखौ एसे फोमोनना लानांगौ जेरै बायदि हाखौ गुरै खालामनायनि उनाव जों बेयाव सिन बोनानै आलुखौ एसे लाइन लाइन गायोब्ला जाहाथे उनफोराव हाखौ जाबना होनो हानायनि मोजां जायो। बिनि उनाव जोङो बेखौ एसे लावबा एक फुटसो गोजौआव थाङोब्ला बिनि देन्थाया बेयाव जोङो हाजाबना होनाय जायो हाजाबनानै आरो जोङो जिगाब खोबना होनाय जायो। बिनि उनाव बेखौ जोङो बेबायदिनो दोनथ'ना होनाय जायो दोनथ'ना होनानै जेब्लानोखि बिनि बिलाइआ रानख्रबलांनानै थैलांगोन नै मास नै माससोनि उनाव नै दानसोनि उनाव बिनि उनाव जोङो आलुखौ लासैनो एसे राहोनानै बुरनाय जायो आरो
औ औ औ थिगानो बेनिफ्राय आलुजोंनि अनगायै नोंहा मा मा आबाद मावबावो होनदों?
आं जोगोनार मावो, तरमुस
नोंथाङा
बे खौ मावनाय जायो आरो ओमफ्राय बानलु बिलाथिफोरबो दङ
औ दा ओरैनो नोंथांनाव दायो मा मा आबाद दङ? मावनाया मावो जोंनिथिं जोंनियावबो खोनादों खोनादों
नोंथांनि रावखौ आं खोनानो मोनाखै।
आं खोनागासिनो दं।
अ नोंथांनिथिं बेफोरबायदि आबाद मावनो मावा नामा?
जोंनिथिंबो मावो मावनाया। खिन्थु बोरि हा नि एसे आंखालनि जाहोनाव गोबां मान सिफ्रा मावोबाबो खम जायो आरो मानोना बोरि हानि आंखाल दलहा हा, दलहा हायाव जों आबाद मावनो थाखाय सुबिदा जाया गायबाबो माने मोजां फिथाइ जोङो मोननो नागिरा। बिनि थाखाय एसे आबाद मावनाया जोंनाव खम जायो। दायो माइनि सिजेन माइनि बोथोर दा माइ गायनो थाखाय बयबो रेडि जानानै दङ। थाग थियारि जानानै दङ
औ नोंथांमोननियाव नोंथांमोननियाव हाल एवनाया मोसौजों हालेवनाय जायोना टेक्टरजों?
आथिखालावथ' फ्रायानो गोदान मुगा जानाय लोगो लोगो टेक्टरखौ जोङो बांसिनै नुनो मोनसै गोदान मुगानि गोदान साननाय हनाय जौगालु सानस्रिजों दायो गासिबो टेक्टरखौनो जोङो बाहायनाय नुनो मोनसै
औ औ
दा गोबां मानसियानो ट्रेक्टर सोनाय नि दुम दाम जोंनियाव जानाय खौ जोङो नुनो मोनदों आरो
नोंथाङा दायो माबाफोर मावगासिनो दङ।
आंबो दासान्दि ओरैनो एसे एनै बेफार फालांगि खालामनायजों लोगोसे बे आबादाव नांथाबनानै दङ। बेजोंनो थाइसे थाइनै मुलाम्फा खालामनानै सोलिनाय जायो।
नोंथाङा न'खर संसार दङ ना?
आङो दासान्दि गैथ'वा नोंथां। गैथ'आ न'खर संसाराव हाबनाय जाथ थाङाखै।
औ औ औ। नोंथाङा आथिखाल मुगाखौ जौगानाय मोनदोंना? ना जौगायि
ओ नोंथाङा सोंदों आथिखाल मुगाखौ जौगानाय जौगायि दा ओरैनोथ' नायोब्ला ओ गोदोनिफाय बा सिगांनिफाय गोबां सोलायनायखौ जोङो नुनो मोनदों नोजोर होनो गोनां बाथ्राया जाहैबाय। गोदो जों एसे ओन्दै ओन्दै समाव गोबां ओ थुरिनि न' नारानि न‌' दङमोन। नाथाय आथिखालाव जोङो फ्रायानो थिंनि न'खौसो जोङो नुनो मोनसै। पाक्कानि न' लुनाय गोबां लामा सामाफ्रा जाबाय बिद बिदिनो जोंनियाव दैनि सुबिदा फैबाय अरनि कारेननि सुबिदा फैबाय। दा बेफोरखौ नायोबा एसे जौ जोङो नुनो मोनदों होननानै बुंनो हायो आरो।
औ औ
नोंथांमोननिथिं
ओ जोंनिथिं जोंनिथिंबो गासैबो एसे जौगानायानो दा लामा बान्दोफोराबो जोंना गासैखौबो दानानै लाबाय न'-बां सोरजिनानै लाबाय। गारि-गुरा सोरजिनानै लाब बाय। बेजोंनो सुबुङा गावबा गावनि राहाखौ गावबा गाव थांखिखौ होसोनो हाबाय जायनि थाखाय सुबुंआ। गावनि खाबु बायदि खामानिफोरखौ मावना लानायखौ नुनो मोनो जायनि थाखाय जौगाबायखौनो होननानै सानना लानांसिगोन आरो
औ औ मोजां मोजां
बहाबा थांब्रबनोबो हरखाबै बेयाव गारिगुला बाहायसै बा टेलिफन मबाइल बाहायसै बिनि उनाव माबाफोर आबादफोर मावनोब्लाबो मेचिन बाहायनायखौ नुनो मोनदोंसै बेनि उनाव दै दिहुननाय खामानियाबो बांसिनानो खुवा बा दंगनिफ्राय खावनानै लाबोला बेफोरखौ दानिया न फोर नफोराव गंफ्रोमबो दैनि मटर लाइननि बानायनानै दैफोरखौ बोखांनानै जानायखौ नुयो आरो
औ
मेसिननि सायावनो सोनारनानै बांसिन खामानि मावनायखौ नुनो मोनदों जायनि थाखाय आंबो जोंनि ओनसोलाव जौगानायखौनो सानना लादों आरो
अ नोंथाङाबो जौगानायखौनो मोनदों बिदिबा
औ नोंथां
मोजां आगोलनिफ्राय नोंथांनि बुंनाय बायदिबा गोबां सोलायबाय नङा होमबा?
नंगौ
औ दा बेफोरखौ नायनानै आथिखालाव सरखारनिबो गोहोम दं नामा बेफोर जौगानायाव
नितसय नोंथां दङ बेयाव आथिखालनि सरकारनि आखाइ दङ जायनि थाखाय सरकारा बेफोरबायदि खाबुखौ लाबो नानै होफैयो आरो बेफोरबायदि मार्केटिं जायबानखि गुबुन हादरनि फ्राय माल माथा रोगाना लाबोनाय बा माबायदि मुवा बेसाद दा जोंनि थाखाय खामानियाव फैगोन बेफोरबायदिखौ जोंनि ह थाय बाजाराव लाबोनानै दिन्थिफैनाय बेफोराव खामानि होयो आरो। नोंथां दा राजनितियानो दा गासैबो जाहैबाय नालाय ओंखायनो बेनि गेजेरजोंनो गासैबो सान्नाय हनाय मावनाय फोरा बेरेखांफोयो आरो।
औ
दा जोंनि सोलोंथाइ गोनां लाइमोनफ्रा दा‌ गाव गावनि जिउखौ दैैदेननो थाखाय जों मा मा हाबा मावनो हायो?
आथिखालनि सोलिफु फुनाय लाइमोनफोरा गाव गावनि जिउखौ दैदेननो गाव गावनो ओंखारबोनांगोन सिगांग्रो जायनि थाखाय आ थिखालनि सेंग्राफ्रा गोबां फरायनायनि गेजेरावबो लामा नायगिरनानै मोनाखै गावबा गाव गोनो गोथो जानानै दङ' बिसोरो माबा मोनसे खालामना होयोब्ला बेखौ मावनो हागोन बेफोरबायदि थासारियाव दङ आरो बिसोरो। जायनोखि बिसोरनो गावनि आखायाव गोबां रांखावरि गैया होननानै उनफिननानै थायो जायनि थाखाय बिसोरो ओंखारबोनांगोन ओंखारबोनानै खामानिखौ एसेनिफ्राय जागायनानै लासैनो बिसोर जौगालांनांगोन। बेनि उनावसो बिसोरो लासै बेनो जौगानायखौ मोननो हागोन नाथाय आथिखालनि फरायसाफोरा गावनियावनो थाखा जोबनाय। मालायनिफ्राय बिनाङि बेफोरबायदिखौ नेनानै थायो जायनि थाखाय बै फोरबायदि नेनायावनो गावनियावबो खामा